औ नोंथां।
हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादों ना।
औ थारैनो खोनाबाय नोंथां नोंथाङा माबोरै दङ
औ आङो मोजाङैनो दोङो नोंथां।
औ। बिदिब्ला आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय। आङो नोंथांजों ओ जोंनि आसामनि दैबानानि बागै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंखौ ओ बे समखौ आंनो होनो हागोन ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो आङो बे समखौहाय होनो हागोन नोंथां।
औ। जोंना ओ दैबाना होनोब्लाथ' बिदिनो जोंना ओ दैज्लां बोथोराव दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोंना दैबाना जानायनि जाहोनानो जाबाय। ओ जोंनि ओ बे ओनसोलावहाय गोबां अखा हानाय। बेनि थाखाय जोङो दैबानाखौ जानाय नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ दैज्लां बोथोरावहाय दैबाना जायोब्ला बिदिनो गोबां सुबुङानो गोबां ओ खहा जायो बेजोंनो जोंना खायसे खायसेयाबो मुलाम्फाबो जायो। जेरैहाय जोंहा ओ दैबाना जायोब्ला ओ लोमसाव जोबनानैहाय जोंनि ओनसोलखौहाय ओ माबेबा। थार जायगाबाबो जोंहा बेखौ बालाजों फबसिननानै थाङो मालाबा। माबेबा जायगा हगारो ओ माइ गायग्रा बायदिसिना जायगाखौ जोंङा फुख्लानानै ओ बेखौ दंग' महर होलाङो बिदिनो जोंहा। गोबां सुबुंनि गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो नोंथाङा आंनो दैबानानि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां हागोन ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो सोंनाय मुस हिसाबै आङो नोंथांनो जोंनि आसामनि दै बानानि फारसे फोरमायथिना होनो आखायाव लाबाय नोंथां बा ओ दैबाना होनोब्ला जोंना ओ गिबियावनो जोङो मिथिंगायारि सोलायनायनि बागै जोङो बुंनांगोन आरोना नों नोथां दै बानाया जोंना मोननै रोखोमाव जायो जेरै मिथिंगायारि सोलायनाय बेबायदिनो जोङो। ओ सुबुं माहारि बांनायनि जाहोनावबो जोंनिया दै बानाया जायो। बा जोङो मिथिंगायारि सोलायनाय जायखौ बुङो जेरै जोङो बांग्रिं मावनाय। बे मांग्रिं मावनायनि जउनावबो जोंना माखासे हा फोरा ओ गावनानै बा जोङ माखासे हा हाजो हायेनफोरा गुग्लनानैहाय बै हायाव जोङो दै हाखर जानानै थायो आरोना जेनेबा जोङो बिलो बायदि जानानै थायोना नोंथां। ओ बैनि जाउनावबो जोङो जे जेल्बाना बै जोंना आसामावहाय जोंना जेब्ला बांद्राय अखा हानो हमो अब अब्ला बै हाखरफोरावहाय बै दैबानाफोरा लोमनानैहाय गासैबो खाथि खालानि जायगाफोरखौहाय लोमसाव होजोबो आरोना नोंथां। बैनि जाहोनावबो दै बानाया जोंनि आसामावहाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनिया सुबुं माहारि बांनायनि जाहोनावबो जोङो दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरोोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनिया माखासे गोथौ जायगाफोरखौ जेरै सुबुं माहारिफोरा थानो हमनानै बे यावहाय माखासे गोथौ जायगा दै थानाय जायगाफोरावहाय दै थांनो लामा सामा जानायावहाय बेबायदिनो गोजौ गोजौ बिल्डिं दारिमिनारि लुनो हमबाय बा जोङो माखासे गथ' जायगाफोरखौ फबनानै न' लुनो हमबाय बैफोरनि जाहोनावबो जोंनिया दै बानाया ज जायो आरोना नोंथां‌ मानो जायो होनोब्ला ब्ला जेब्लाना दैज्लां सम सम गैगोन अब्लाना गोबां अखा हानो लायोना नोंथां बै अखा हानायनि जाउनाव बै हाखरफोरा गैयैनि जउनावहाय जेब्ला बेयो अखाया बांद्र बांद्राय होगोन अब्ला दैआ बांद्राय जानायनि जाहनाव बै हाखरफोरनिफ्राय गोसारजोबनानैहाय बेबायदिनो खाथि खालानि जायगायाव खाफोरखौहाय लोमसाव होजोबो आरो ना नोंथां बेबायदिनो दै बानायाहाय जोंना गोबां खहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंनिया माखासे बिं बेबायदिनो न' बां लोमसावो बा जोंनि आबाद फोथारफोरखौबो गासैखौबो सिलिंखार खालामलांजोबो बेबायदिनो गासैबो ओनसोलखौ नो सिलिंखार खालामलाङो आरोोना दै बानाया जोंहा दाखलै बावैसो ओ अरुणाचल हादोरावहाय दैबाना जानानै थांदों नोंथाङाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों दों जानांगौ नोंथां औ बेयावहाय दैबानाया माबैहाय जादों होनोब्ला माखासे हादुंनाय गैयै गोबां अखा हानायनि जाउनाव माखासे दैमाफोरनि बिलोफोरा देरनानै ख खाथि खालानि हालामफोराव ओ जेरै हाजोफोरखौ खुख्लानानैहाय न' बां गाससिबो दंफां लाइफां जिब जुनार गासैखौबो बुखारबोजोबनानैहाय लाबोदों आरो ना नोंथां बेबायदिनो गोबां खहा खालामदों बेबायदिनो आबाद फोथारफोराव बै दै बानाया बुखारनानै जेरैहाय दुब्लिनि आबाद फोथारफोराव बुखारनानै लाबोना बाला बायदिसिनाफोरखौ फबोजोबदों जायनि जाउनाव जोंना आबाद थारा गाज्रि जानो हमो बैनि उनावहाय जोंना माखासे बिथिङाव नायोबोला जों हासारबो बु-बुस्रांना लाबोफानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जायनि जाउनावनो जोङो गोबां आबाद फोथारावहाय गोबां माइ आबाद बा मै मैगं थाइगं आबादफोर जानायखौ जोङो दैबानानि गेजेरजों नुनाय नुनायखौ जोङो नु मोन फारसेथिं खहा खालाम फारसेथिं मोजांबो खालामो आरोना नोंथां ज बानायाहाय नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हाबावगोन ना नोंथांमोननिखि माबायदिहाय दै बानाया जायो जायोबा नोंथांमोननिखि खाथि खालायावहाय बेबायदिनो दैमा गिदिर दङला दैया दैमाफोरा अखा हानायनि जाउनाव लोमसावजोबो नामा नोंथां
औ नंगौ थारै नोंथां बिदिनो दैबाना होनोब्ला जोंना मोननै रोखोमै जायो जेरैहाय जोंहा दानिसिम नोंथाङा बुंलांनाय बिदिनो बायदिसिना ना न' बायदिसिना फना लुनायनि जाहोनाव जायो बे दैबाना बिदि जोंना न' बायदिसिना लुनाय एबा जोंना माथावरि गिदिर गिदिर खोनाय एबा जोंना बान्दो बानला होनाय बेफोरनि जाहोनाव जानाय दैबानाखौ जोङो सुबुं सोरजिनाय दैबाना होननानै जोङो जोङो मोनथिना मोनो
औ औ नंगौ नोंथां
बानायाखौ मोननै रोखोमनि नुयो जेरै सुबुं सोरजिनाय आरो मिथिंगायारि सोरजिनाय। नाथाय जोंहा औ दानि मुगायाव ओ जोङो। मिेथिंगायारि। ओ सोमजिनाय दैबानाखौ गोबां जानायखौ जोङो ओ बारा नुनो मोना नाथाय ज जोंना ओ बांसिनानो ओ सुबुं सोरजि ओ दैबाना बेसो जोङो बांसिन नुनो मोनो मानो होन होन्नानै बुंङोब्ला जोंनिया बायदिसि ना नोंथाङा बुंलांनाय दालां सालां लामा सामा बिदि बायदिसिना बाहायनानि बानानाय जाउनाव जोंना ओ दै बानाया जानाय जाय ओ जायो थिग बेबायदिनो जों ना गुवाहाटि ओ ओनसोल एबा गुवाहाटि नोगोर माखौनो बुङा मानो जों बे ओनसोलावहाय जोंना एसे अखा हायोब्लानो जोंना हाजोनिफ्राय दैया गाहायथिं बोहैख्लायबोयो आरो हाजोनि औ। बेफोरबायदि दै बोहैख्लायनायनि जाहोनाव बे गुवाहाटि ओनसोलनिफ्राय दैया जेरावबो था थांनो मोना मानो होननानै बुङोबा जोंहा जेथिंबो बिलडिं बायदिसिना दालां एबा लामाफ बायदिसिना बानायनानै दोनजोबनायखौ औ नुनो मोनो। बेनि थाखाय जोंहा दैया थांनो लामा गैया जायो बेनि थाखायनो गुवाहाटि ओनसोलाव एथसे अखा हायोब्लानो जोंहा दैबाना जानायखौ जोङो खोनानो मोनो आरो नुनो मोनो बेनो जाबाय जोंनि सुबुं सोरजि ओ दैबाना। नाथाय जोंहा ओ गोदोनि मुगायावहाय बिदिनो गुवाहाटि ओनसोलखौ जोङो दैबाना एसां दैबाना जायो होननानै खोनानो मोनामोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना खाथियावनो जोंना बुलुं बुथुर दैमा द दोंमोन बे दैमायावनो जोंहा बेफोरनि दैया बोहैख्लायनानै फैनानै ओ ओ बोहैखारलङोमोन नाथाय जोंहा बान गोबां न' बानाय ओ एबा बायदिसिना लामा बानायनायनि जाहोनाव बे बुलुं बुथुर दैमासिम जोंहा दैया थाबनो बोहैखा खाय बोनो हायाखै बेनि थाखायनो जोंहा दै बानाया जायो। आरो नोंथाङा सोंनाय बायदि जेनेबा जोंनि ओनसोलावबो दै बानाया जायो। थिग ओ बेबायदिनो जोंनि जायबो दाखालिसो ओ- बिदिनो आन्थोर जयै अख खा हानायनि जाहोनावहाय जोंनि ओनसोलावबो गोबां दैबाना जादों। बे दै बानायावनो जोंहा औ। गोबां ओ सुबुंनि ओ बिदिनो गायग्रा ओ माइ गायग्रा दुब्लि फोथारा बेफोरावहाय जोंहा ओ दैमाद दैसानिफ्राय बालाफोरा बुखांनानै ओ बे ओनसोलखौ औ एबा बे माइ गाय गायग्रा फोथारखौ जोंहा ओ माइ गायजायि खालामना गालांबाय एबा खहा खालामना गालांबाय बिदिनो जोंनि ओनसो सोलावबो गोबां औ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुंनिनो खहा लाबोनायखौ जोङो दैबानाखौ खहा लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ।
बेबायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय ओ बिदिनो दैबानानि गो ओ गि नायआ जोंनि गोसोआव जोबोर फैयो। नाथायहाय जोंहा खायसे खायसे जायगायाव नुयोदि ओ बेफोर जायगायावहाय बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै ओ बिदिनो ओ ओ साफा खालामनो हमदों बेफोरनि जाउनावबो जोंहा दै बानाया गोबां जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनिया बिदिनो ओ बिफां लाइफां गैयिनि जान उनावहाय जोंहा हाफोरा खुख्लानानै बेनि हाफोरानो जोंना दैमा दैसाफोराव ओ बेखौ फबहैनो हमबाय बेनि जाउनावनो जोंहा औ। गोथौ दैमा गैला एबा गोथौ ओ दैसा दैमा गैला बेनि जाउनाव जोंहा अखा एसे अखा हायोब्लानो जोंनि ओ दै ओ लामा गैयैनि जाहोनाव ओ दैया ज बेखिंबो बुसार जोबनानै गास ओ सुबुंफोर सुबुंफोरनि जोंनि सुबुंफोरनि ओ बिदिनो गोबां खहा खालामनायखौ जोङो मोनथिना मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बोसोरसेयाव ओ गोबां दैबाना जायो नामा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि बे हालामखैबो बारा एसेबां जों दैबाना जानायखौ नुनो मोना मानो होनोब्ला जोंनि बे हालामावहाय ओ बारा एसेबां ओ गोदो खाथि खालायावहाय बारा एसेबां गोदोर गोदिर दैमा बा हाखर हाला गैयिनि जाउनाव जों बारा एसेबां दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोना ओ नाथाय जोङो गोबां थाद'यै अखा हायोबोला जोंनिया एसे एनैया ओ दैया जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनिया ओ एसे गाहाय एरिया जायो नालाय बेनि थाखाय जाउनावनो जोंनियाव एसे ए ओ गोबां अखा हायोब्ला ओ एसे दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो आ रोना नोंथां नाथाय बेबायदि दै बानाया जोंनिया ओ मिथिंगानिफ्रायनो फैनाय बेनिखाय जे बे जोंनिया बे दै बानाया बारा एसेबां खहा खालामनाय खौ जोङो नुनो मोना आरोना नोंथां ओ मानो होनो मानो होनबोला जोंनिया खा थि खालायाव बारा एसेबां गोदिर गोदिर दैमा बा दैबाना दै हाखर बिदि गैया जायनि जाउनाव जोंनियाव बे खाथि खालायावहाय ओ बेबायदिनो दैबाना जाया आरोना नोंथां ओ जोंनिया नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ नोंथां नोंथांनिसिम ओ दैबानानि बागै गोबां बाथ्रा मोनथिनानै गोजोन नाय मोनबाय नोंथां गोजोनथों
औ नंगौ नोंथां
औ